हेल' मोनाबिलिनि गोजोन खोलोमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन बावहरनाय थाबाय
नोंथाङा ओंखाम जाबाय मा खालामदों नोंथाङालाय
जाला नोंथां दाथ ओरैबनो जिरायना दं
अ औ आंबो नोंथांजों ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं गरम बोथोरनि दा फेनलाना जिरायना दं आरो
औ नोंथां
उ नोंथांदों दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
अ नोंथां बुंलाय नोंथां
ए दाथ' दाथ' गोलोम बोथोर जाबाय दोंङो दा गलम गलम बोथोरनि बन्थ'आबो जाबाय दा फैगौनि फैगौ गोजां बोथोरनि थाखाय मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां जों गोजां बोथोराव गरम गरम बनघवा गोजां बोथोराव उइनटार गोजां बोथोरनि बन्द' मोनोना नोंथां
मोनो मोननाय नोंथां नाथाय बारा बारा गोबाव साननि थाखाय मोना
अइ गाबा बारा गोबाव मोना आरो गोजां बोथोराव आरो गोजां बोथोर एथ' आरो गरम बोथोर बायदि इमान खस्थबो जाया नालाय
जेकेट गाननाय नै जेकेट गानना लंपेन्ट गानना ए मा होनो जायो नोंथां थानो हायो आरो गरम बोथोरावथ' फेन फेन नांथारगो एकदमबारे फेन गैयाबा थानो हाया अपसन अपसनानो गैथार आरो नोंथां नांथारगो गोजां बोथोरा आरो अपसन दं जों हा फेन्ट लाया आरो जेकेट नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
नाथाय गुसुआ जेब्लाबो बाराद्राय गुसुआ खस्थ' जायो नाथाय जोंनि बे जायगायाव बिजों जा जायगायाव दङ बेयाव बारा जेबो खस्थ' मोना आरो माने गोजां बोथोरखौ नाथाय जों गोलोम बोथोराव बारासिन खस्थ'खौ मोनो मानोना
ओम नंगौ नंगौ
बाराद्राय गरम जायो आरो जों जायगायाव
ओम ओम नंगौ नंगौ आरो नाथाय नोंथां लाइटआबोथ' कारेन्टाबथ' जोंनि आखाइयाव गैया नालाय नोंथां कारेन्ट नाबाथ' गुबुनासो गुबुनासो हरो अपसनानो गैथारा आरो खस्थ' जानायनि बागै नोंथां नायनो थांबा गैला फेन गैलाबा सेस नोंथां गरम जोब्बाय आरो बिदि आरो अपसन गैथ्रा जायो दा गोजां बोथोराव अपसन थायो आरो जोंहा नोंथां रावनिबो सिङा रावनि दिपेन रावनिबो दिपेन जानाङा मानो गोजांद्रायदो जेकेट गान खम गोजांदो खुना ला अफार गोजांद्रायदो अफार गान बिदि आरो दिपेनडेट जायो आरो नोंथां खिन्थु गरम बोथोराव दि दिपे दिपेन जानला जायो आरो कारेन्टनि लाइनमेनफोरनि आरो नोंथां उम बिदिनो आरो नोंथां कारेन गैयाबा उम नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ उम अपसन गैथार आरो गोलोम बोथोराव अपसन गैया आरो उम है दानो नङा ओ गोजां बोथोरावथ' नोंथां गोरोम बोथोर बा गोजां बोथोराथ' आरो नोंथां गरम बोथोर बायदि खस्थ' जाया ए गरम बन्द अ गरम बन्दनो माबाखौ माने गोजां बो थोरनि बन्थ'फोरखौबो इमान समय मोना खिन्थु होयो आरो नोंथां फोरबोनि नामाव दुर्गा फुजा ओइ माबा फुजा बेनि नामाव मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां बे नोंथां नोंथाङा बुंदों माने गोजां बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायगोन माने गोजां बोथोर रावथ' जों बांसिन जों नायनो थाङोब्ला माने बे समाव जोंनि गथ'फोरनि जामा ग्रोबजबोयो बे समाव साननैसो बन्द' मोनो बेखायनो दा बि समाव बांसिनानो बेरायनो थाङो पिकनिकनि सम जायो गोजां बोथोराव मानोना डिसेम्बर जानुवारि समफोरा एसे गोजां गोजांनायनि सम
नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे मबाइलखौ खुगा जिङावला नोंथां
अ नंगौ नोंथां माने बे बे समाव एसे पिकनिकनि सम माने बि समाव बे समाव जों गोबां गोबां जायगायाव बेरायनो थांनाय जायो आरो बबेबा जायगायावथ' बरफ गोलैयो बरफ गोलैनाय जायगायाव बेरायनानै फुरा मोजाङै माने इन्जय खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों पिक नि जानो थांनाय नुयो बे समाव आरो बे समाव जानुवारि समावथ' गोदान बोसोरबो जायो इंराजि गोदान बोसोर निउ इयार बे समाव गासिबो खुसिजों गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे माने गोसोखौ माने मेमरिनि थाखाय माने गोसोखांथिनि थाखाय बयबो बेरायनो थाङो मोजां मोजां जायगा नायनो बेरायनो
उम उम नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ थिग खोथा बुंदों नोंथाङा उम उम पिकनिक उम नंगौ नंगौ नंगो नोंथां पिकनिकफोरखौथ' आरो नोंथां स्कुलफोरनिफ्रायनो स्कुल न'खरनिफ्रायबो जायो आरो लोगो लोगो
गासिबो अफिस अफिस
अफिस उम आरो लोगोफोरदो जायो
सरासनस्रा ओ माने गावनि बयकनि लोगोफोरखौ लोगो नांनानै जाहैयो आरो नोंथां बिदि आरो स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफोराबो मास्टरफोरा लाङो पिकनिक जानो उम बेनो आरो नोंथां उम उम नोंथाङालाय गोजां बोथोरावलाय माबायाव पिकनिक मोन जा जानो थांगोन नोंथाङा
ओ आ बे थांनाय बे बोसोरावथ' थांदोंमोन आरो
अ नोंथाङा बेखायसे नोंथाङा मबेलखौ एसे जिंङाव ला नोंथां
अ नोथां भैरबकुन्द' थांदोंमोन बेनिफ्राय आरो गुवाहाटि साइडथिंबो थांदोंमोन ओमफ्राय बे बे बोसोराव थ' माबा नुबाय दलफिन नुबाय ब्रह्मपुत्रनि दलफिन अ नंगौ माने बारबाय थानाय नुदोंमोन आरो बेनिफ्राय आरो भैरब ज थांबाय भुटानाव भुटानावथ' बिदि
बारा हाबनाय जायासै मानोना गोबाव लाइन जानांगौना बेखायनो थांनाय जायासै बेयाव नाथाय थांदोंमोन माने थांनाय बोसोर थांगोन
अ अ
बेयाव जोबोर माबा जायो माने बेखायनो थांनाय एसे खम जायो
ओम ओम ओम
आरो आं थांगोन बे साननैनि गेजेराव माने
अ
दानावनो बेरायनो थांगोन सानसे
ओम ओम
एसे बेरायना फैगोन
नोंथाङालाय गोजानथार गोजानाव एकदमबारे मायाव थानो मोनफेरखो नोंसोर नोंथांनि न'निफ्राय अ
बिदिथ' थाङनो मोनाखै मानोना आं थांनो मोनैनि जाहोनबो दं बुंनो थाङोब्ला मा एसे जेसेबां गोजानाव थाङो बेसेबांनो रांबो नांगौ जायो
नंगौ नंगा थिग खोथा बुंदुं मोनसेखो नोंथाङा नोंगो नंगौ
एसे खमानो जायो आरो बुंनो थाङोब्ला
अ ओम ओम
जोबोर खम जायो नाथाय थेवब्लाबो खाथिनि माने जाय जायगायाव थांजायो थांनो हायो बेफोरबायदि जायगायाव थांनाय जायो आरो बांसिन
माने लिमिट नायनांबाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आंनाबो नोंथां ओरैनो ओरैनो जोंनि साइदाव नोंथां भुटान सकि होननाय दोङो आरो दारागाव होननायखौथ' नोंथाङा खोनायो
दारागावाव थांना मोनदोंमोन बेनिफ्राय नंगौ नोंथां जों साइद साइकेलजों थांदोंमोन बेनिफ्राय
दारागावआव नोंथाङा साइकेलजों फैदों नामा
नंगौ नोंथां माने जों थांनायाव दिनै बायदि थांदों फुङाव बेनिफ्राय जों हराव सहैदों नाथाय दारागाव थााजोजों बे गुबुन साइडथिं देलायस्रि दिनैस्रि ना माबा मोनसे नाम पार्क दंमोन
अ
जों बेयाव सहैबाय बेनिफ्राय जों मानोना लामाखौ सिनायखैमोन बेखायनो जों बेयावनो हरथानानै अखानायै गिदिंनानै थांफिन बा दारागाव थांनानै बिनिफ्राय ओ बेयाव जों गोबां सम टाइम स्पेन्ड खालामबाय लोगोफोरजों दुगैबायबो दुगैनानै बिनिफ्राय फैबाय फैनानै हराव बे जों आलासिनि न'आव थाफैबाय आरो बाक्सायाव दा आरो अखानायै गिदिंनानै जों फैफिनबाय
उम
गथाय सान नंगौ दां सानथामनि सानथामनि माबा जादोंमोन
ट्रिप फिसा बिदि आरोे
जारनि थारनिफोर जाबाय आरो बेयो
अ सानथाम जादों आरो
बे साइकेलजों बेरायनाया खस्थ' जायो एसे नाथाय
अ
इन्जयबो जायो माने
उम नोंगो नोंथां नोंगो
बै साइकेलजों बेरायनो' जि खिथु जादोंमोन फुरा
अ साइकेलजोंथ' नोंथाङा बुहुद सालायनो नाङा जादों होमबा नों
औ नंगौ नोंथां बहुद सालायनांगौ जादों नाथाय खस्थ' जादों ओमफ्राय इन्जयबो खालामदों आरो
अ उम नंगौ नोंथां दारागावा एसे इउनिक हेनड मोनो आरो नों
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां आरो बेल' नङा माने जों बे जाय जों जायगायाव थांनानै जेसेबां मोजां मोनदों बिनिख्रुइ बांसिन जों थांनाय समा माने लामाजों थांना साइकेल सालायना थांनाय बेनिफ्राय खिनानै दै लोंनाय बहाबा बहाबा फिथा जानाय रायलाय रायलाय मिनि मिनि रायलायनानै थांनाय माने बेफोराव बारा बांसिन जों इन्जयबो मोन्दों आरो
अ नंगौ नोंथां नंगौ लोगोफोरदो
नाथाय जि गरम फुरा सानदुंबो दंमोन बे सानदुंनि थाखाय जोंनि
उम गट
ओ मोखाङा मोखाङाबो नंगौ नोंथां मो माने सानबार जालायदों आरो बिनिफ्राय मोखां बुलायलायदों माने आपेल बायदि जालायलायदोंमोन मोखाङा नंगौ नोंथां
नोंथांदो रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां इयुनाव रायलायबावनो नोंथां दे होमबा नोंथां दे दे दे दे